औ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
औ औ ओ गिबियावनो आङो नोंथांनिसिम बे गोजोन ओ फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ आं गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
उम गोजोनथो नोंथां।
औ औ आ दासान्दि नोंथांनिजों अखा हागासिनो नामा नोंथां।
जोंनिथिं अखाथ' गैया ओरै खोबना दों आरोना। जोमैया।
औ औ औ ओ थांनाय हरफ्राव अखा हादोंमोन नामा नोंथां
एसे ओरैनो थाइफैजोबो बांद्राय गोसा गोसा नङा नोंथां
औ औ जोंनिथिंबो नै एसे अखाया हादों एसे बाहाय बुरजाफ्रामानो हादों औ औ हो आरो आं सानदों दासान्दि नोंथांनि देहाया मोजाङै दङ
देहायाथ' मोजाङैनो नोंथां
औ औ आंनाबो मोजाङैनो दं नोंथां
अ
ओ नोंथाङा बे फुंनि खाजाखौ जाखांबायना नोंथां
जाबाय नोंथां
औ औ आं दा नोंथांखौ ओ बे कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा हा दसे सम होननानै आंजों सावरायलांनो नोंथां
खोनायाखै नोंथां मा बुंदों
नोंथाङा दसे सम होननानै आंजों सावरायनो हागोनना नोंथां
हागोन नोंथां हागोन
औ औ ओ जों दा ओ सावरायनो लानाय खोथाया जाहैबाय जोङो दिनैनि समावहाय जोंहा बै मैगं थाइगं बे मैगं थाइगङा दिनैहाय जोंहा माबायदि ओ जोंहा ओ माबायदियै माबायदि आदबजों जोङो दिनैनि मैगं थाइगंखौ मावो आरो जोंहा गोदो माबायदियै जोङो मैगंखौ जोङो आबाद मावोमोन आरो दिनै जोङो मैगं थाइगंजों जोङो माबायदि फालांगि खालामनो हायो बेजों लोगोसेनो जोङो बे मैगं थाइगंजों ओ जोङो माबायदि मुलाम्फा लानो हायो नोंथाङा बिनि सायाव एसे आंनो फोरमायनो हागोन नोंथां
हागोन नोंथां
औ नोंथां साबायखर थाबाय
दा बुंनो थाङोब्ला आगोलनि आरो नैबे दानि जुगाव गोबां फाराग दं आबाद मावनाया
औ नोंथां
आं आगोलनिखौ बुंग्रोनोसै नोंथां
दे औ नोंथां
बे समाव जों नायनो थाङोबा जोङो मोसौजों हालएवनाय
औ औ औ औ नोंथां
दा जों मोसौजों हालेवनानै माइ गायोमोन बा खोथिया फोयोमोन गायनो लागा आबाद मावनाया जोंना जों मोसौजोंनो मावजोबोमोन आरो
औ औ औ
खिन्थु नैबे दानि जौगानाय मुगायाव मा जोंहा आगोल मोसौजों माइ गायोमोनब्ला बा हालेवोमोनबा जोंहा गोबां सम लायोमोन
औ औ
बा जों बिगासे हालेवनो गोनांबा जोंहा सानसे साननै लायोमोन आ दानिनि बे जौगानाय मुगायाव जोंहा दा ट्रेक्टर ओंखारबाय
औ
दा बेखायनो जोङो एसे समनि गेजेरावनो जोङो माने ओ हालेवनानै जोङो गोबां बुरजा बुरजा हालेवनो हायो आरो ना जेनेबा जोङो सान खासेयावनो पास बिघा दस बिघा फन्द्र' बिगा बेफोरबायदि
औ औ
आरो जोंहा माने जाय बे समखौ जों साननै लायोमोन बे खो माने जोङो सानसे गेजेरावनो फोजोबनो हायो
औ नंगौ नोंथां औ औ औ
आगोलनिखौ बुंनो थाङोबा दा जोंहा माइ गायग्रायाव फोथारखौ जोङो जेनेबा बा जों दा जोंनो बेयाव जों खोथियाफोनो थाखाय जोंनो मानसि नांगोन सासे आरो बे ख याव जेनेबा जोंहा ओरैबायदि आगोल ना बेयाव मान जो रासायनारि हासार बाहायनाय जायामोन बा जों बेयाव नवावनो बाना नाय मोसौनि गोबोरखिजों
औ
बिदि बानायोमोन बेयाव जोंहा हाया जेबो माने जोंहा गाज्रि जाया आरोना जोंनि हा मोजाङै थायोमोन
औ औ नांगौ नोंथां औ औ हेल' नोंथां औ औ नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों आं नोंथां
औ औ औ आ आंबो दा आ बेनि सायावनो आ फंनैसो बुंनो सानदों आरो नोंथां ओइ जा जोंहा मैगं थाइगं औ मैगं थाइगं आबाद मावनाय बेै बेलायावनो जोंहा जोंहा मा गोदो आरो दानि जा फारागथि जों बेखौ नायनो थाङोब्ला जोंहा दिनै जों मैगं गायनाय बा जोंहा गोदो जा मैगं गायनाय जोंहा ओ दिनै मा नुनो थाङो जोंहा जोबोर जों फारागथिखौ जों नुनो थाङो आरो जेराव ओ फाराग थिखौ जोङो नायोब्ला जोंहा मा ओ गिबि फारागथि हिसाबै जोङो मा नुयो जोङो गिबियावनो जों हासार बाहायनाय जों नुयो आरो जेरावहाय जोंहा दिनैनि दिनाव जों नाय नो थाङोब्ला जोंहा मा ओ मोनसे बा गुबुन ओ रोखोमनि जोङो मैगं थाइगंफोर गाय थाङोब्ला जोंहा मा नुयोमोन जोंहा गोबां ओ रासायनिक हासार जों दानि आ समाव जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो आरो जोंहा बे गोदोनि दिनावहाय जोङो मैगं गायनाय बा बायदिसिना फिथाइ सामथाइ गायो गुबुनब्ला जोंहा मा होयोमोन सिगां जोंहा ओ खायसे रासायनारिक मुवाफोर औ ओ उम जों हासारफोर जों बाहायामोन आरो
औ औ
जोंहा ओ न'आवनो मोननाय जा गोबोरखि बायदिसिनानि जोङो मा हाखारखौ जोङो जों सारनानै जोङो बाहायोमोन आरो मैगं थाइगंखौ बाहायोमोन औ जोङो गिबि फारागथि हिसाबै जों बेखौ नुबाय आरो दा नोंथाङासो दानिसो बुंलांनाय जा खोथा बे ओ गोबां मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय नोंथाङा औ दा ओ मैगं थाइगंजों जोङो माबायदि जोङो मुलाम्फा मोन‍नो हायो होनोब्ला जोङो ओ जोङो न'आवनो जोंहा खायसे थानाय जोंहा मा हा दंब्ला बा जेसेबां जोंहा मा मैगं गायजानाय जोंहा आ आबाद थिलि दङ जों बेवहाय जोङो गोबां रोखोमनि जोङो फि फिथाइ सामथाइ बा मैगं थाइगं बा बायदिसिना जोङो मा ओ बेवहाय जोङो गायनानै बा जोङो बेवहाय मा ओ जोङो फोनानै जोङो बेनिफ्राय जोङो मा ओ नांगौ बिबांनि बायदि जोङो बोखांनो हायो आरो फिथाइ सामथाइखौ थानो हायो मैगं थाइगं खौ जोङो मोननो हायो जों बैफोरखौनो जोङो मा फाननानै जोङो बाजार ओ बा गलाफोराव जोङो फाननो हायो आरो
औ औ
फाननानै मोननाय रां जों जोङो नांगौबायायदि जोङो मा ओ खायसे जिरादफोरखौ जोङो सुफुंना लानो हायो आरो औ दा जोङो मुलाम्फायाव जों बेखौ नुनो हाबाय आरो नोंथां औ औ औ आरो नोंथाङा बुंनाया बेनो आरो ओ जे जोंहा गोदो जोंहा आबाद बा मैगं थाइगं गायनि थाखाय जोंहा मा गोदो जोंहा मोसौजों हालेवोमोन होनना बुंदों औ नंगौ नोंथां जोंहा ओ गोदोहाय जोंहा मा ओ बे फोथारखौ जोंहा हालेवनो थाखाय जोंहा ट्रेक्टर बा गोबां मा जोंहा रांफोर गैयामोन आरो खायसे आ दाजिमफोरखौ जों बाहायनो जोंहा मा रांफोरनि एसे गोनां जायोमोन लोगोसे जोंनि खाथि खालायाव जोङो हालेवग्रा बा बायदिसिना जों मोननो थाङामोन आरो थां नंगौना औ बेनिखायनो जोङो मा गोदोहाय जोङो नांगोल मोसौ जों बैफोर आगजुफोरखौ खौ जों बाहायनानै जोङो आल एवनो लागा जायोमोन आरो।
उम।
दिनैनि समावहाय जोंहा मा फै फै जोंहा समाबो बाबेन बोबाय जोंहा खायसेया रांफोरनि बिथिङावबो जोंहा एसे जौगाबोनायखौ जों नुबाय नंगौना नोंथां औ दिनै जोंहा मा ओंखारबाय औ नांगौ बिबांनि जोंहा आलेवग्रा ओंखारबाय नांगौ बिबांनि जोंहा मेचनसफोर ओंखारबाय नांगौ बिबांनि जोंहा मा गोबां गोबां रोखोमनि जोंहा मा ओंखारबाय खायसे ओ नांगौ जिरादफोरा औ। औ ना नांगौ जिनिसफोरा जोंहा ओंखार जोब्बाय। बेनिखायनो जों दिनै मा ओ खम समावनो जोङो जानो थाखाय जोङो ट्रेक्टर बाहायो।
उम नंगौ नोंथां।
औ औ दा ओ जोंहा सिगाङो मैगंफोर गायोमोनब्ला मैगंफोरनि बेगरफोरखौ जोङो मा आखाइजों गावनो सारनो लागा जायोमोन।
औ औ।
नाथाय दिनै जोंहा बेखौ मा? ओ जोङो आखाइजों फोआ ला बानो जोंआ मेसिनफोरनि बा ओ ओ जोहैबो जों फोनो हानाय जोंहा ओ मिसिनसफोर ओंखारबाय नंङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोंहा दिनैनि समावहाय जोंहा मा हाखार बायदिसिना जोंना सार सारनोबो जोंहा मुलिफोर सारनोबो जोंहा मा। खायसे गिदिर गिदिर जोङो दड्रनफोर बायदि नुयो नङा होनोमबा।
औ नंगौ नोंथां।
द्रनफोरबायायदि नुयो खायसे मेसिन नुयो। खायसे जोङो आगजुफोरखौ जोङो मा दानिया दिनै समावहाय जोङो बाहायनायखौ जों नुसै आरो नोंथां जोंहा बैफोर खामानिखौ जोङो गोदो मा जोङो मेनुवेलि जोङो आखाइजों जोंनो मावनो गोनां जायोमोन आरो जोंहा मा जायोमोन गोबां सम जोंहा ओ बारलाङोमोन जोङो नांगौ समाव जोङो जोङो आबादखौ जोङो मावनो हायामोन जोंहा सान सा साननै सानथाम जोंहा नांगौ जायोमोन औ औ नाथाय दिनैहाय जोंहा बैफोर ओ मेसिनफोरा ओंखारनायनि थाखायनो जोंहा मा दिनै समनि जा माबाया एसे खमायबाय आरो जोङो जेराव नोंथाङा दानि बुंबोखानाय बायदिनो आरो जेराव जोङो साननै नांगौ मोन जोंहा सानसेनि गेजेराव नुबाय जोंनो सानथाम नांगौमोन दिनै साननैनि गेजेराव जायो आरो जोंहा बैफोर जिनिसफोरा ओंखारनायनि थाखायनो आरो औ जोंहा जु बि जोङो दिनैहाय ट्रेक्टरजोंल एलाव हालेवोब्ला बा खायसे हासारफोरखौ जोङो खायसे द्रन बा मेसिनफोरजों सारोबा जोंहा खम समनि गेजेरावनो जों जायो नङा होनोमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
दा बेखौ जोङो ओ ओ दा बेखौ जोङो जुदि आखाइजों बा मोसौजों जों हालेवबा जोंहा गोबां समनि गोनांथि जायो आरो औ औ दा ओ मुलाम्फानि बेलायावबो बेनो आरो नोंथां जोंङो दिनै गोबां जोङो बेफोरखौ गायनानै बा आबाद फोथार जोङो होदानाय नुसैयोना नोंथां ओ गोबां मा ओ गिदिर गिदिर बागानफोराव जोङो मा नांगौ बायदि जोङो मैगं गायनाय बा फिथाइ सामथायाइ गायनाय जेरै जोङो मा गायनो हायो जोङो थाइजौनि बागान खालामनो हायो हायो जोङो ड्रागन फ्रुइट औ ड्रागन फ्रुइट गायनो हायो जोङो मा ओ स्ट्रबेरि गायनो हायो जो बागोन खालामनो हायो जोङो लेबु बागान खालामनो हायो जोंहा बेफोरबायदिनो गोबां माने रो रोखोमनि जोङो आबादफोर मावनानै जोङो मा ओ रां आरजिनो हायो आरो
औ औ
औ बे जोङो रां आरजि थाखाय बेखौ फार्सताआव जोन हारभेस्टिं खालामनांबाय बे खानांबाय खानानै जोङो गला बा बाजारफोराव जों बेखौ फाननांबाय
ओ नोंथां जों जोंहाथ' समाबो जाबाय नोंथां ओ नों थांजों आं सावरायनो मोननानै गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो थांनिफ्राय बे स्कुटिखौ मोना आं गावखौनो रोंनाय बायदि मोनदों जों एसे
औ
आरो नोंथाङा बेफोरबायदि मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै बा आंखौ नोंथांनिफ्राय सोलोंनांगौ होननानै आं साननानै लायो आरो नोंथांनिफ्राय बेबायदि मोन मोजां मोजां बाथ्राखौ आङो मोनथिनो मोननानै गावखौनो रोंसिनाय बायदि दिबाय बेखायनो नों नोंथांखौ आङो आंनि गोो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायर हरनाय जाय नों थांखो उननि समावहा आरो फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय
औ औ औ गोजोन्थों नोंथां आंबो नोंथां खौ जे नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दसे सम मोननानै आंजों ओ नोंथाङा मोजां मोजां खोथा सावरायबाय दिनै आं मिथियै खोथाखौ नोंथांङा आंनो फोरमायना होबाय बिनि थाखाय आं नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो खनसेबाव आङो गोजोननाय बावहरबाय नोंथां